हेल' नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
आङो ओरैनो दं दायो।
औ आं नोंथांजों बैसागु फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन। हागोन नोंथां।
औ औ। नोंथाङा एसे फोर फोरमाय हो?
दानिया नोंथाङानो बुंगोदो नामा बैसागुनि सोमोन्दै एसेबाबो।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाया नामा माबारै मा माबोरै मा फालिनाय जायो बैसागु बोथोरखौ? फोरबोखौ?
बैसागु फोरबो होनोबाथ' बेयो जाहैबाय। गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव ओ सोलियै सोलियै दासिमबो। सोलिबोबोगासिनो दङ बा फालि जाबोगासिनो दङ ओ बेयो जाबाय बर'नि मोन से गुदि गाहाय फोरबो। ओ जाय फोरबोखौ गासैबो बर'फोरनि ओ गथ' गथाय ओ बोराय बेन्थ'आरो ओ गासैबो गिदिर उन्दै खौसे जानानै। ओ बयबो बे दिनावहाय रंजायो। ओ बे बैसागुखौ ओ गिबियै ओ सैथ्र' दाननि ओ जेनाखि जोबथा सान बे सानखौहाय संक्रान्ति होननाय जायो बेबायदिनो ओ बैसाग। नि से थारिखनिफ्राय जेन'बा बैसागु जा-जागायो। ओ बेबायदिनो संक्रान्ति। दिनावहाय जोंना बर' ओ बर'फोरा जेनाखि। ओ गोखा गोखै जेनाखि हाग्रानिफ्राय मोन नाय ओ बायदि मैया ओ जेनबा जाग्रा मुवा। जेरै लाफा सायख ओ खिफि बेन्दों। ओ बोराय थखन बुरि थखन ओ बायदिसिना ओ मै फाथो मैगं मैलाफोरखौ औ औ मैगं मैलाफोरखौ। खानानै जानाय जायो बे दिनखालि। आरो अखानायनायै जेनबा बैसाग। नि ओ से थारिक खालि बे बे दिनखालि जेनखि ओ मोसौ बै सागु। बेयो जागायजेनो जेनबा बे। दिनखालिहाय ओ मोसौखौ जेनबा ओ लाव फान्थाव। बायदिनि माला बिबार। जों माला बानायनानै मोसौखौ। गानहोयो आरो दैमायाव थुखैहैयो। ओ बेबाय बिदिनो बयबो बैसागुखौ फालियो आरो बेनि उनावहाय गासैबो ओ गाबागाव हारिनि जेनाखि गानग्रा गाननाय जोमनाय हिनजावफोरा दख'ना ओ फास्रा बेफोरबायदि गाननानै ओ रंजायो गामसा ओ आर'नाइ बे फोरबायदि लानानै मोसायो। ओ बेबाय दिनो मोसानायावहाय बर'नि ओ गुबै दामजु जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरबायदिखौ लानानै मेथाइ रोजाबो खनो बयबो रंजायो। आरो ओ गिदिरफोरा ओ उन्दैफोरखौ अन्नाय होनाय आरो ओ उन्दैफोराबो गेदेर फोरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ मावफुङो। ओ बेबायदिनो बैसागुआ स्नि सानहालागै ओ गाजा गोमजायै खुंफुंलांजायो। ओ बेनोसै आरो ओमफ्राय आङो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङाबो बैसा गुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा एसे?
एसे आंबो जि मिथिगौ फोरमायनोसै आरो नोंथांनो। बारा मिथिसोआ। औ बैसागु खौ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरोना नोंथाङा जेरै बुंदों स्नि दिन फालियो। जेरै गिबि दिनखौ जों मोसौ बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो।
औ औ।
बे मोसौ बैसागोआवबो जोङो ओ मोसौ थुखैनायावबो गोबां नेमखान्थि दोङो आरो जेरै जोङो मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां लाव फान्थाव बेबायदि मुवाफोर माने गोबां नांगौ आरो खां थिङो। खांथिंनानै जोङो थुब्रायना लायो। थुब्रायना लानानै जिदिना थुखैगोन बिदिना जों बेफोरखौ हायो आरो फिसा फिसायै हानानै जोङो मोनसे आरुं जिरना लायो बेै आर दुआव माला सुयो आरो। लाव, फान्थाव, दिेग्लि लिथि बिलाइ बेफोरखौ आरो खांथिंनायफोरखौ बिनि उनाव जोङो दैमा एबा गोथार हाखरफोराव मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो। बेबादिनो माला सुना गानहोयो। बेनिफ्राय जोङो हांगारनि जाथिथाव फोननानै जोङो फथा फोनो आरो माबा मोसौफोरनियाव। फथा फुननानै जोङो दुब्लियाव दैखरफोराव बा दैमायाव लानानै थाङो आरो थुफिनो। लाना थांनानै जोङो बेयाव जेब्ला थुखैगोन होमब्लानियाबो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जेरै मेथाइ दं बेखौ खनै खनै जोङो बै लाव फान्थाव हानायफोरखौ सारनाय जायो आरो मोखौनियाव। बेखौ जों सारै सारै ओ मेथाइबो खनो खननानै बिनि उनाव आथ रो मोसौखौ थुखैखांनानै जा ओ गोजाम फागा दंमोन बे खौ जों गारनानै फैयो बिनि उनाव गोदान होनाय जायो आरो बै दिनानिफ्राय। बेनि उनाव जोङो अ बेनि उनाव जोङो जि माला थुयो बेखौ लाना फैनानै जोङो मोसौ गुलियाव आलायनानै दोनो आरो। बेबायदि गोबां नेमखान्थि नुनो मोननाय जायो। बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलां नाय गोखा गोखै गोखा गोखै खोबो जों बेबायदिनो गोबां बिथनि नागिरथिङो नायगिरथिंनानै खानानै संना जानाय जायो आरो। गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ' जे बिबायदि गोखा गोखै संना जानाय ओमफ्राय जोङो गोबां माने बेरामफोरनिफ्राय बारग'यो होननानै।
औ औ।
औ आबै आबौ मोननि दिननिफ्रायनो बेबायदि फालिबोनायखौ नुबोयो आरो।
औ औ
बेबायदिनो संना जायो बेनि उनाव आ रो जोङो गासैबो गामिनि बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला औ जयै ओंखारो जोङो जोंनि दोरोङारि गाननाय गाननाय जोमनायफोर गानो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय दख'ना थावसि बेबायदि आरो। दख'ना बेबायदि। ओ आर'नाइ बेफोरखौ गाननानै जोङो गासैबो जयै ओंखारो आरो आरो। बिनि उनाव औ बिनि उनाव न'फ्रोमनावबो हाबै हाबै जोङो मागियो। ओ जाय सानियाव हाबगोन बि सा माइरं एबा फैसा फिसा जि आरो जि उरनाय हायो बेखौनो हरो।
औ औ
औ बेबायदियैनो जोङो न'फ्रोमनावबो हाबै हाबै गाहाम हामलायथिनाय हैयो आरो न' नख'रनि मानसिफोरनो औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो उन्दैफोरा गेदेरनि बोर लायो
औ औ औ औ औ
बेबायदिनो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजाय।
आङो नोंथांनाव बोबाव माखासे सोंथि सोंबावनो लुबैदों जे ओ नोंथाङा जेन'बा आथिखालनि बैसागु आरो गोदोनि बैसागु बैसागुनि गेजेराव माबायदि फाराग नुनो मोनो?
ओ गोदोनि आरो आथिखालनि गेजेरावथ' गोबां फाराग नुनो मोननाय जायो गोदो जेरै जयै ओंखारनानै ओ रंजा बाजायै जोङो गिदिंथिङोमोन दानिया आथिखालाव एसेबां नुनो मोननाय जाया आरो। गोबां खम ओंखारो मानसिफोरा
ओ
खम बेनि उनाव गोदो जेरै दामग्रा देग्रा फोरा दंजोबोमोन जेरै जोंनि धोरोमारि दामनाय देनाय धल, ओ थिफुं, इब इफोर गंगोना बेफोर इबोमोन आरो ना दा दाथ' गोब माने ओ आथिखालाव जि ओंखारनाय देगफोर बेफोरखौसो लानानै ओंखारनाय नुनो मोनो आरो आगोलनि रखम जोंनि बानायना लानाय नाय दामनाय देनायफोरखौ ओंखारला आरो दानिया गोबाङानो अ दानिया मबाइलफोर जोंनो दामलाबाय नानै ओरैनो मोसाथिंनाय फोरखौ नुनो मोननाय
अ नङा जोंनिथिंबो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो ओ आंनिबा सब जायगायावनो बेबायदि सोलो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुसिम गोबां सोलायबोनाय बा फारागथिफोरखौ नुनो मोनो। हो? ओ बेनो दामग्रा, देग्रा बे ओ सोलायनाय ना जेरै बर'नि ओ गोदोहाय गोदोनि समाव बर'नि खाम, जथा, सिफुं, सेर जा बेफोरबायदिखौ लानानै ओ खुगा मेथाइजों रोजाबनानै न'खर न'खर गिदिङोमोन मोसायोमोन नाथाय दा नुनो मोन जोङो जे दानि जुगाव रेकर्डिं केसेट बेफोरनि गेजेरजों मेथाइ दामनानै मोसानाय खुगा मेथाइखौ बाहायलिया। आरो बेजों लोगोसे ओ बैसागुआव देलायनाय गाननाय जोमनाय ओ दावा बिबार लानाय, ओ खाथ्रि बिबार खर' थु थुनाय बेफोरबायदिनि बेलायावबो जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनसै। ओ आरो आं नोंथांनाव ओ मोनसे सोंथि सोंबावनो लुबैदों जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जे बैसागु ओ बेखौ खुंफुंनायाव जोंहा माबायदि मुलाम्फा जाबोदों बेखौ बुंनो हागोन नामा? जोंहा बेखौ खुंफां खुंफुंनायाव जेन'बा जोंनि थाखाय गोगाथाव नामा?
औ औ बुंनो थाङोब्लाथ' गोगाथावनो जोंनि हारिनि सिनायथि आरो जेब्ला ओ जेन'बा बयबो बैसागु होनबाथ' मिथिखायोना बर' हारिनि देरसिन फोरबो होनना नि माने मोनसे गेदेर फोरबो बयजोंबो मिथिजानाय होननानै बिनो जोंनि मोनसे गोगानाय आरो बैसागोआ। बुंनो थांब्ला बर'फोरनिनो मोनसे गेदेर फोरबो एसे गेदेर फोरबो आरो औ बेबायदिनो जों रंजा खुसि जेरै ओ ओ माने दैज्लां जिं दिनफोरनि सिगांनो जों बेखौ फालिनाय जायो जोङो मावनाय दांनायजों माने खेबसे रंजाग्रोना लानाय जायो बेनि उनावसो जोङो मावनाय जायो आरो रंजानाय बाजानायनि सम होनना मानिना लानाय दं आरो बेखौ औ बोथोरजों सोमोनदो गोनां औ औ नंगौ जेरै गोजां बोथोर बेखौ जोङो बिदाय हरनाय आरो गोदान बोसोरखौ जोङो बरायनाय
औ औ औ औ
बेबायदिनो आरो नोंथाङा दा थांफेरनो मोनबाय नामा सानायफोराव
आङो मोसानायावथ' आङो गामियावल' मोसानाय जायो जेनाखि बैसागु थिं बेफोरावहाय जेन'बा गामसा आर'नाइ लानानै ओंखारो गामियाव सेंग्रा सिख्ला ज' मोसायो न'खर न'खर हाबो। ओ गाहाम हामलायथि बावहोयो बेबायदिनो मोसानायाव ओंखारो आरो ओमफाय बेबायदिनो जोंना गामियाव जेन'बा बैसागु खुंफुं आफाद दङ ओ बेयाव बोसोरफ्रोमबो रंजायो रंजालि बैसागुनि नामै जेनाखि गथ'फोरनि इयुन नोजोरफोरखौ जेन'बा थांखि बोनानै जेन'बा थांखि लानानै जेनेबा बिसोरनि ओ- जाहाथे इयुना गोजों जायो बा बिसोरनो बैसागुनि सोमोन्दै मोनसे मोजां। औ बाथ्राखौ जोङो मिथिहोनो हायो ओ-बेनि बेखौ जोङो। फोरबो बोनानै जोंना गामियाव बोसोरफ्रोमबो बैसागु। ओ- खुंफुंनाय जायो बेबायदिनो बेयावहाय। गोबां ओ- जेनाखि दोरोङारि ओ- मेथ थाइ रोजाबनाय ओ-खाम जथा सिफुं लानानै। हानजा मोसानाय बे। फोरबायदि बादायलायनाय होनाय। जायो। अ आङो बेफोराव बाहागो लाबाय आ- आङो नोंथांखौबो सोंनो लुबैदों? दे नोंथाङाबो बिदियाव। बाहागो लायो नामा?
फेरनो मोनाखै मोननाया।
अ
दे औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायना गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय नों। बिसोरनि जाय माबायदि मा? फालिनाय जायो।
औ-औ-औ-औ-औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै दे ओ-ओ।